हेल'। खोनादोंना नोंथां?
ओ खोनादों नोंथां।
अ दा नोंथांजों लोगो मोननानै
उम आंबो गोजोननाय थाबाय नोंथांजों।
दा
हो?
खोनादोंना नोंथां?
ओं खोनादों नोंथां।
अ दा नोंथांजों आङो बैसागुनि बागै रायज्लायनो सानदों।
ओं नोंथां।
दा नोंथाङा बैसागुनि बागै मा बुजियो बेखौ एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां। आं बुजिनाय बायदिबाथ' नोंथां जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आरोना बैसागु बोथोरा मैखोमैनो मोजांसिन।
औ।
बिनि बागै जोङो बैसागु बोथोराव रंजायो बाजायो। आरो सिफुं जथा बेफोरखौ लानानै ओंखारबोयो न' न'निफ्राय
औ
उम बेयाव
नोंथाङा एसे फोरायग्रोदो।
बेयाव जोंनि गेजेराव आरोना नोंथां।
औ
ओरैनो बुङोब्ला गावबागाव हान्जा ओंखारो आरोना बैसागुआव। बोराय बुरि हान्जा बिहामजो हान्जा सेंग्रा सिख्ला हान्जा गथ'फोरनि बेफोर ओंखारो
औ
उम
नोंथाङा माने आजिखालिनि बैसागु आरो गोदोनि गोजाम जुगनि बैसागुनि गेजेराव माबाफोर फारागथि थानाय नुनो मोनो नामा?
फारागथियाथ' दङ दंनाया।
उम गोदोनि बायदि बुङोब्ला गोदो जा बायदि मिनि खुसि रंजायो बाजायोमोन दानि जुगाव बिदि रंजानाय बाजानाय गैला।
औ।
खोनादों?
औ खोनादों नोंथां।
गोदोनि आबै आजै आजौमोना जाबायदि रंजायोमोन। दा बेफोरबायदि रं- जाला माने दानि जुगाव।
औ।
उम।
दा नोंथाङा माने जिबायदि बैसागुनि बागै फोरमायथिना होबाय।
औ
दा थेवब्लाबो आङो आंनि मोनथिना मोननायजों आङो एसे बुंथिना होनो सानदों।
अ नोंथां।
थारैनो माने बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर' माहारिनि गोदो गोदाय आबौ आबै गोबां बोसोर समनिफ्रायनो माने सोलिबोबाय थानाय मोन से बियो जोंनि बर'फोरनि बिखानि खावसे होननानै जों बुंनो हायो आरोना।
औ मेदाम।
बैसागु होननाय लोगो लोगोनो जोंनि मिथिंगाजों लोगोसे बायदि बायदियाबो गाब लायो जेरै दावमा दावसायाबो गोदान गाब लायो मिथिंगायारियाबो गोदान गाब लायो बेजों लोगोसेनो मानसि माहारिनि गोसो सुखु दुखु गासिबो गोदान महर लायो होननानै जों बुंनो हायो आरोना। बैसागुआ माने जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनाय थानाय आसार खान्थि हारिमु बेफोर गासैजोंबो बेफोर गासैयाबो जोंनि बे बैसागुनि जोहैसो सोमजिखाङो होनना जों बुंनो हायो आरो नोंथां मानोना जुदि जोंहा बैसागु गैयामोनब्ला बर' हारिहा माने जेबबो सिनायथि गैया होनना जों बुंनो हायो आरो। दा बर' हारिया बैसागु थानायनि गेजेरजों खोन्थानो हायोदि बुहुमाव दि जोंहा माने मोनसे हारिमु मोनसे गाननाय जोमनाय जोंहाबो मोनसे आयदा थायो होनना जोंहाबो बुंनो हायो आरो। बिनिखायनो बुंनो थाङोब्ला बैसागुखौ माने बैसागुआबो जोंखौ नागारनो हाया आरो बैसागुनि फारसेबो बर' सुबुं माहारिया थांनानै थानो हाया होननान जों बुंनो हायो आरो।
दं।
औ दा नोंथांमोननि नोंथांनियाव मोननैसो सोंथि सोंनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव गोदो माबायदि बैसागु रंजायोमोन आरो दा बा दा माबायदि बैसागु रंजायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा?
जों खैजायनि गोदोनि बायदिब्ला आरोना नोंथां।
औ।
गो गोदोनि बायदिब्ला आजै आजौ मोनहा
औ
गामिनि बयनिख्रुइ मानगोनां सुबुंनि न'खराव थांनानै मान लाहैगोरोमोन गोदोयो दाबो जोंनिखै बेखौ फालियो गोबाङानो फालियो दासिमबो
उ
बेफोरनो आरोना आरो ना आदै।
औ आरो दानि जुगाव इसेफोर माबानाय नुदों नामा एसे सोलायनायफोर?
दानि जुगावथ' सोलायनाया दङ नोंथां
औ
गोदोनि बायदि रंजानाय बाजानाया जोंनि फंबायाइफोरनि गेजेराव गैलिया। बैसागु मोन फैयोबा गोबाङानो गामिनि रंजानायखौ नागारनानै बेलेग गामियावसो थाङो। बेलेग जायगाफ्राव बेरायहैयो। बेफोर नुजाफैदों
औ
बेफोरो दा गोबांनिफ्राय गोबांसिन जालांगासिनो नोंथां
औ आरो आरो आजिखालि जोङो नुनो मोनबावोदि माने गोदो जे खाम सिफुं जथा सेरजा बायदि आरि लानानै दामनाय नुयोमोन ना नाथाय आथिखालाव बेफोरनि बिबाङा खम जानायनि जाहोनखौ खोन्थानो हागोन नामा मानि थाखाय बिदिया खम जालांखो आथिखालनि जुगाव
खम जानायनि जाहोनाथ' आजिखालि बेफोरखौ सोलोंग्राया खम जाबाय आरो बेफोरजों रंजानाय बाजानाया खम जाबाय मडार्न जुगनि आगजुफोरखौ ला थानो हमबाय बेफोरनोसै आरोना नोंथां
उम दा माने नोंथाङा माने फोरमायथिना होनो हागोन नामा जोंनि जा जोंनि समाजावदि जोंनि बर' हारिनि समाजावदि बेफोरबायदि खाम, सिफुं, जथा बायदिया माने लासै लासैनो बे एसे गोमालांनो हमगासिनो खारन बेै जोंनि बे गोदान दामजु बक्स बायदिसिना बायदि आरो सोलोंनाय बिबाङा खम जानायनि जाहोनाव बेफोरबायदि माखासे जोंनि बर' हारिनि बे दामनाय देनाय आरो बेफोरबायदि एसे लासै लासैनो गोमालांबाय थायो। थानाय बायदि नुनो मोनदों आरो नोंथां दा बे बिदि जालांबाय थानाया जुदि बिदिनो जालांबाय थायोब्ला इयुन संसाराव माने मा मा लामा जाहैगोन माने माबायदि जाहैगोन नोंथाङ एसे फोरमायथिना होगोन नामा?
फोरमायथिनायथ' बिदि बांद्राय मिथिनायाव गैया आङो नोंथां आं जा मिथियो बेखौ बुंथिनोसै होमबाबो आं मि मिथिनाय बादियै गोदोनि सुबुंफोरा जाबायदियै जुथाखौ बानायोमोन एबा बेजों रंजायोमोन जोंनियाव बेफोरबायदि गैला दानि जुगाव
औ
दानि जुगाव बक्स एबा जामबुंफोर फैनायनि गेजेरजों लासैनो सोलायबोजोब्बाय बेफोरनि बागाव बयनिख्रुइ बांसिन बाहायजाग्राया जादों दा मबाइलजों गिटार
औ
फुंङाव जोंनिया बैसागु रंजानाय होनोब्ला खाम सिफुं जथा सेरजा जाबस्रिं बेफोरखौ लानानै रंजायोमोन दानिया बक्स जों लोगोसे गिटारफोर ला फानानैसो रंजाग्रा जाबाय
औ
बिदिसो जालांबाय दाना गोदोनि बायदि जाबायदि रंजायोमोन बिदि फुरथि मोनलिया दाना नोंथां
औ दा नों थांङा माने बिनि बागैबो आरो माने जेनेबा बैसागुआ मोन बैसो रोखोमनि आरो माबायदियै फाहामनाय माने माबायदियै फालिनाय जायो एसे खोनथा फोरमायना होनो हागोन नामा मा मानि बैसागु जायो जोंनि बर हारिनि गेजेराव
बैसागु होनोबाथ जोंनि गेजेराव मोनसेलसो नुनो मोनदों आं दासिम
औ
गासै दंङ दंनाया मोननै मोननैखौ मोनथियो नाथाय आं दा मोनसेखौ बुंनोसै बैसागु होनोब्ला जोंनिया बैसागु होनोब्ला जोंनियाव गोबा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बैसागुआव आजै आजौमोना गामिनि गावबुरा लेङाइफोरखौ मान लानो थांनाय आरो नखरनि मानसिफ्रा ज लोगो गो मोनफिननाय बे दिनाव बैसाग सागुआव मोजांसिन जायो। बिदिनोसै आरो ना नोंथां।
दा नोंथां समाबो जाबाय दोनथलायसै नामा?
ओं नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय आंनिसिमबो नोंथां।
औ दे।
हुम।